हेल' औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां बुं
औ माबोरै दं खबरफोरा नोंथां?
औ खबरा आंना मोजांथ नोंथां नोंथांना माबोरै दं।
आंनाबो मोजांआनो दंथयो नों थां नोंथाङा दायो फ्रिना
औ औ आङो दायो फ्रि आङो दासान्दि ओरैनो गरम नालाय बिफां सायायाव
आ आ माने आं नों थांनाव दान्दिसे सम बिनो नागिरदों आरो ना बेनिखायनो सोंनाय जादों आरो नों थांआ फ्रि दंना गैया होननानै औ माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो आङो बेखायनो सोंग्रोनाय जादोंमोन आ आयदा होननानै आयदा होन्नानै बुङोब्ला आङो गान्नाय जोमनायनि सायावनो सावरायनो होन्नानै सान्दों आरो ना। नोंथाङा दा मा बुङो। नोंथाङा औ गान्नाय जोमनायनि औ गान्नाय जोमनायनि सायाव मायाबाफोर बुंगोन नामा नोंथां?
औ गान्नाय जोमनायनि सायाव होन्नानै बुङोब्लाथाय जोङो गुबैयै जोंनि हारि ओरैनि गान्नाय जोमनाय होनब्लाथ जोंना गामसा गामसा, द दख'ना आर'नाइ बेफोरखौनो जोङो बुंनो हायो। आथिखालाव गोबां रोखोमनि मा होनो दख'नाफोराबो गोबां ब्रेन्डेड गोबां माबा ओंखारनो हामबाय आरो नङा होमबा? गोबां ब्रेन्डनि दख'नाफोर ओंखारनो हमबाय। लोगोसेनो गान्नाय जोमनाय होन्नानै बुङोब्ला जोङो बे गान्नाय जोमनायाव आखिनाय आग'र बा महर बेफोरखौबो जोङो सावरायनो हायो नङा होमब्ला नोंथां? औ जों औ जोङो औ औ थारैनो जोङो गोदोनिफ्रायनो मोन्थिनो मोनो खोनाबोयोबा जोङो बिजाबफोरावबो मोन्नो हायो जे जोंनि जिहेथु गान्नाय नाय बा दख ख'नायाव एरनाय आग'र बेफोरो टारमाने गावबा गाव गोबां मुं दं आरो नङा होमब्ला नोंथ? ां महरजों लोगोसे औ। आरो बुंनायबो दङ जोंनि आइजो माहारिया गोदोनि समावलायनाय गाव हिसान दाबाय थानाय समाव जुदि मासे दावा गावनि सेरजों बिरलांब्ला बेखौ नायनानैबो मा होनो बेस दाउखौनो सावगारियाव सावगारि महरै गावनि गानग्रा जोब जि जोमाव एरखांनानै महर होयो होन्नानै जोङो मोननथिनो मोनो।
औ औ नोंगौ औ नोंगौ नोंथां थारैनो। नोंथां बुंनाय रावाबो माने औ
थारैनो नै थारैनो ओमफ्राय औ औ औ थारैनो ओमफ्राय नोंथाङा बेैफोर आगरसनि सोमोन्दै मा माबाफोर मिन्थिगौ नामा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा अब्ला बरनि आगरफोरनि सोमोन्दै औ
आव आव माने आङो मिथिनायखिनिखौ आङो बुंनो सानदों आरोना दायो नोंथाङा जेथुनाखि बुंबाय जेब्ला औ माने आंबो बारा एसेबां गियान गैया अब्लाबो जा सरासनस्रा मिन्थियो बेखौनो आङो बुंनोसै जोंनिया बांसिनानो दखनाफोरावहाय दख दखना होननानै बुङोब्लाथ बांसिनानो जोंना बिमाफोराथ आगर गैयि माने माथा दखनाखौ गानो नालाय आरो बिसोरो माने द माथा दखना गानो होननानै जे बिसोरो आगर एरनो रोङा बे नङा आरो नोंथां
औ औ थारैनो
खोब औ माने आगरखौहाय रोंगौ बिस बांसिनानो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे आगर जेरैहाय दाउसा मोख्रेब आगर फारौ मेग गन आगर एसे माने फारौ बायदि आरो रुखु रुखु ओमफ्राय दाउसा मोख्रेब आगराबो दाउसा मोख्रबा जाबायद बि माने एसे बिलाइनि महरा बे महरखौ होनाय ओमफ्राय आरो इथिं थाइगिर बिबार थाइ नि महरा जेरै माने गाव एसे बारग्लां हां हां जालायलायनाय बिद बिदि आरो ना बे आगर ओमफाय आरो बिथिंजाय ओ मा होननानै बुङो बिथिं फुटबल जायखौ जों गेलेयो आथिंजों गेलेग्रा फुटबला बे फुटबल आगर बेनि उनाव आरो बे बेबायदिनो हाजो आगर जाय खौ माने रावबो सिनाया होनानैब बुंनोनो हाया आरो थाबबो सिनायखायो हाजो आगरखौथ बयबो सिनायो आरनाइफोराव गोबां होयो दखना आरनायाव बे हाज जो आगरखौ होयो। आरो लोगोसे दंबावो बि बिदिनो गरखा गंब्रैनि आगर ओमफाय आरो ओमफ्राय माखासे बिबारफोरनि आरो मिथिंगायाव जाखिनि बिफां लाइफां मोनो समायना रमायना बेफोरखौनो माने गाब होयोमोन जोमै-जोमै आगर बेफोरबायदिनो आरो गोबायो आरो जोंनिया जोंनि
औओ औ थारैनो नोंथांङा आगरनि सोमोन्दै गोबों गोबां मा होनो गियान दं होननानै आं सानो मानो होनबा आं एसेबां मानि यो आंनाव गियान गैयामोन आरो माने आं माने मुं फोर खौ मिथिगौ माबायदि माबायदि दि आगर नाथाय एसेबां आगरा माबायदि जायो बे खौ एसेबां मानि माने मोनथिजोबामोन आरो नोंथांङा फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय
औऔ आरोथ आथिखालावहाय दायो दायोथ नुनो मोनसै ना? हौवाफोरनावथ गोदो गोदाय माने गामसायावहाय आगर एरफानाय जायामोन। नोंथांङा आनदास थागोन दा नायगिदो दे दा औ दानियाथ आरो हौवाफोरनि माने गामसाफोरावबो हाजो आगरखौ होनाय नुयो। माने सोलायबोदों आरो। औ
औ औ थारैनो
जाव हिन्जाव आरो इथिंजाय हिन्जावफोर लाग्रा फास्रायाव जायखौ जोंङो माने रेगे-रेगां होननानै बुंङो। रेगे -रेगां फालि फालियाव बेफोर माने आगरफोरा गोदान गोदानै माने आगरफोरा दंखायोमोन खिन्थु गोदान गोदानै दानै माने होफादेरनाय जादों आरो बानायदेरनानै बेयावहाय महर होबोदों आरो
औ औ थारैनो।
नोंथांमोननिथिंजाय बेफोरबायदि जिफोर दायो नामा? जेनेबा आखाइजों दानाय गामस स्रा फालियानो बुं बेफोरबायदि दायो नामा नोंथांमोननिथिं?
औ जि दानायनि बेलायाव आङो बुंनो सानदों आथिखाल गोदोनि रुजुनायाव माने आथिखालाव जि दानाया जोंनाव फोराव गोबां खम जाबोनायखौ जों नु नुनो मोनदों आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनि आबै आबौमोना रोंगौमोन बा आइ मोना रोंगौमोन मादैमोना रोंगौमोन नाथाय आथिखालनि जे खौ आब बा बिनानावफोर बि बिथांमोना माने जि दानायखौ एसेबां माने रोङा होननानै जोङो सानो एबा बुंजायो आरो, मानो होनब्ला जोंनि नखरावहाय बांद्राय बेफोरबायदि माने जि दानायखौ जोङो नुनो मोनला आरो माने आथिखालाव गोबाङानो माने न खराव दानायनि सोलायै मा होनो धुनिक बा रेडिमेड जायखौ जों मेसिनाव दानानै फाननाय बा उइपिं बा माबायाव दानानै फाननाय बेखौसो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो सै आरो जोंनि ओनसोलावहाय औ
ओं औ आरो बिथिंजाय दानिया आरो कटबो ओंखारदों नङा होनबा? हौवाफोरनि गानग्रा औ। बेवहायबो आगर माखासे सोना होनाय गोमो गोमो बिदन आरो गोमो बिदनजों लोगोसेनो बिथिंजाय आगर सोनाय बे दखनाफोरखौनो दानानै ओ जेनेबा हौवाफोर गाननो थाखाय गदफोरबो दिहुनदों ओमफ्राय आरो बिदिनि जाय हिनजावफोरनि थाखायबो माखासे माने खुन्दुंआ गुबुन गुबुन गोदोथ' मायदिखौ बांसिन होयोमोन नालाय खुन्दुङा माइदि बिदि जायोमोन आरो गोदोनिया। बायदिमोन जान औ जानला मोनला माने गोरा नोङा जेनेबा मा होनो बिदिखौ गोरा जायो होमबाबो गाननो माने रुखु रुखुमोन आरो माइदि दखनाफोरा। ओमफ्राय दायो माइ बि दखनाखौबो मोननो थाङो बाजारफोराव। आरो आरो मोननो थाङो माखासे खुन्दुंफोरजों बानायनाय जेनेबा मा होनगोन माखासे डिजाइन डिजाइन जे बानायो। बेफोरबायदि बानायनाय। आखाइजों दानायफोरबो मोनो लोगोसे आरो बिदि मेसिनफोराव दानाय। फोरबो गोबां माने फैसै आरो दानिया। आरो बिदि मागो बैसागोफोरावबो गाननो गानग्रा माखासे जि जोम जेरैहाय जोंना बिदन दख'नायाथ' गोनांथि मागो बैसागोआवहाय गोमो बिदान दखना लोगोसे आरो बिथिं हौवा। फोराबो हौवा माहारिफोराबो बिदिनो गामसा आरनाइ गामसा खद बेफोरबायदि गाननानै मोसानाय आरो फालि औ फालि आरनाइ बेफोरबायदि गोबां जों लानाय नुयो। नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि जि जोम खौ बाहायोना बाहाया
औ थारैनो जोंनाव औ थारैनो बैसागु बोथोर होनोब्ला जोंना गुबैयै जोंनि हारिनि हारिमु दिन्थिफुंनाय बोथोर बोथोर होननानै एबा रंजा गावनि हारिमु जों रंजानाय बोथोर होननानै बुंबाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा। जेराव जोंना मोनसे हारिमु जानो थाखाय जिहेतु गावनि गाननाय जोमनाय आरो दोरोङारि दामजुनि गोनांथि जायो नालाय जोंनाव मा जायो बेफोरबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो हिनजावसाफोरा जोंना मा जायो द खना। गोमो दखना एबा गोजा। फास्रा गोजाब फुथा फोननानै बाहागो लायो बिदिनो जोंना हौवासाफोराबो गोथां एबा निला। बायदि। कालारनि होनगोन बे गाबखौ गाबनि गामसाखौ गानो लोगोसे से गुफुर गस्ला गाननानै माने गावनि हारिनि दोरोङारि। दामजु एब खाम ज थाफोरखौ लानानै रंजानाय। बाजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। औ बिदिनो गाननाय जोमनायनि बिथिङाव आजिखालि बुंनो थाङोबा गोबां आइजो फोरानो मा गाननाय जोमनायनि बिजिनेस एबा फालांगिबो मावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जायनि गेजेरजों माने गावनि नखरखौ सालायलांदों गावबा गाव माखासेया ब्रेन्ड होननानै बुङो। माखासेया गावबा गावनि ब्रेेन्ड दिहुनदों माने मोजां मो जां गानग्रा जोमग्रा मोजां मोजां गाबनि दिहुनदों। गोदान गोदान माने मडेलनि एबा साइसनि दिहुनन्दों बेफोरबायदि दिहुननायखौबो जों नुनो मोनसै आरो नङा होमब्ला नोंथां? माखासेफोरा बेफोर खौनो औ बेफोरखौ फालांगि मावनो गाननाय जोमनायनि फालांगि मावनानैनो गावनि नखरखौ सालायलांनाय एबा समाजाव गावनि हारिखौ सिनायथि होलांनाय बेफोर खौबो जोङो
ओ ओ औ गाननाय जोमनायनि गेजेरजों औ बिथिंजाय आं रो इन्दिनि जि बे इन्दिनि जिफोरखौ नोंथांमोननिथिं बाहायना बाहाया जोंनिथिं माने गोबां आइजोफोरानो इन्दिनि जि जोमखांग्रा जि महरै बाहायबोगासिनो आरोना। आरो बेफोरखौ बे इन्दि दिनि गुबैयै बाहायनायनि जाहोनाबो बेखौबो होननानै जोंनिथिं फोथायो जे एम्फौ सोमुफोर नाङोब्ला इन्दि जि जोमोब्लालायनो एम्फौ सोमु नांनाया खारोलायनो बेफोरबायदि फोथायनाया नोंसिनिथिं दं नामामा गाननाय जोमनाय खौ लानानै। जेनेबा इन्दि जिखौ लानानैनो।
थारैनो बेफोरो जोंना गोदोनिफ्रायनो आजौ आ जै मोननि जुगनिफ्रायनो फोथाय बोनाय जोंनि समाजावहाय बेफोरो खान्थि। थिया दङ। बेफोरखौ जोंबो मानियो आरो औ थारैनो।
दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै। उनफोराव सावराय। सै
औ दे नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ दे।